हेल' नोंथां खोनादों ना नोंथाङा औ नोंथांखौ गाहाम बेलासिनि हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय
नंगौ नोंथां नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायहरनाय बावहरनाय थाबाय
आङो नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदा बे आयदानि सायावहाय रायज्लायनो होननानै नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा आंनो
औ नंगौ हागोन नोंथां
आङो आयदा होनबा आयदाखौ आंनो नोंथांनो खोन्थाहरसै ओ आयदायानो जाहैबाय माने दोरो दोरोङारि बिफां लाइफां निफ्राय बे मिथिंगायाव मोननाय बेन्दों बेनला दंफांनि बिगुर बिनिफ्राय मिडिसिन बानायनाय नि सोमोन्दै नोंथांजों रायज्लायनो सानदोंमोन
औ नंगौ नोंथां औ बिदिबा नोंथाङा जागायजेननो हायो
नंगौ नोंथां निस्सय आङो जागायनोसै
नंगौ
मा मानो होननानै बुङोब्ला गोदोहाय जोंनि आबै आबौमोनहा मा ओ गोदोहाय डक्टरफोर बेफोरबायदि गैयामोन नालाय माखासे बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय दोरोङारि गियानजों बिथांमोना गावसिनि बेमार आजार जानाय फोरखौहाय माने फोथांनानै लाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन नोंथां दा दा थिग बेबायदिनो जोङो बुंनो नांगोन बबे दंफांनि बिगुर अबे दंफांनि बिलाइफोरखौ होयोब्ला बबे बेमाराव हामगोन बेफोरखौ बिथांमोना जोबोद आखा फाखामोन होननानै जोङो बुंनो हायो जेरैहाय जोङो बुंनो हायो जेरैहाय ओ हरखाबायै उदै सानाय बेफोरबायदि हरखाबै उदै सानायावहाय जोङो मा खालामोमोन जेरैहाय सुमफ्रामनि ओ बिजौनि बिलाइ बेफोरखौहाय लोंहोनाय जायोमोन आरो जेरै काल्मिक बिफां होननानै बुङोमोन बे खालमि बिफांखौबो दोखो दोखो उनग्लिनानै दैजों गलायनानै लोंहोनाय जायोमोन अब्लाना मा जायोमोन बैफोर उदै सानायफ्रा ओ हामो होननानै जोङो फोथायनो जायो आरो जोङो खिलुनाय बेमार जायोबा बे सफारि बिलाइनि जे बिदै जों सफारि बिलाइखौ सिफ्लेनानै लोंहोनाय आरो जेरै मोनथिथां दंफांनि बिगुर बेखौबो लोंहोनाय जायोमोन। अब्लाना बैफोर बेमारफ्रा मानो दसेनो हामनायखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जे बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोननाय मिडिसिनखौ बाहायोब्लानो दसेनो हामनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन थिग बिदिनो जोङो बुंनो नांगोनदि ओ जोङो गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जानाय सुबुंहाय जोङो खामानि दामानिफ्रोव जोङो मुखुब जायोमोन नालाय जेरैहाय जोङो सिखा रुवाफोर बेफोर लानानै जोङो खामानि दामानि माव जेरैहाय ओ आथिंफ्राव बौनाय जे थै गयो ब्ला बेफोरबायदियावहाय मा अबे बबे ओ बेन्दोंनि बिलाइफोरखौ होयोब्ला थैया थाब गगागोन होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हायो जे जेरै था थास'नि जे देन्थानि आथा बेफोरखौ होयोब्ला दसेयैनो थै गगानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो जेरैहाय जोङो गोदोनि दिनाव मा खालामोमोन बांसिनै बे ओ जोलुर गेलेनाय मा गेलेनायफ्राव जेरै गन्थंनि आवा बायनाय जे गन्थंनिफ्राय थै गयो बे गन्थं थै गनाय समावहाय जोंङो मिथिंगायाव मोननाय जे जों जायखौ खानसिंसा बिफां होननानै बुंङो बैफोर खानसिंसा बिफांखौहाय मा खालामोमोन ओ आखाइजों खदै एसे एबा दै एसे होनानै नाफ्लेनानै बिनि बिदैखौहाय गन्थंङाव सेबस'नानै हरनाय जायोमोन नोंथां अब्लाना लोगो लोगोनो बे थै गनायाबो बन्द' जानायखौ जोंङो नुनो मोननाय जायो। थिग बेबायदिनो बुंनांगोन दे नोंथां जो जोंङो जेब्लानाखि गगा मोननाय गुजुनाय बेफोरबायदि बेमारा जायोब्ला जोंङो मा खालामोमोन ओ माखासे मिथिंगायाव मोननाय जे जोंङो जायखौ होनो जे जारि बिफां आरो खानसिंसा बेफोरखौहाय माने जोंनि न'खरफ्रावथ' गोबां दाउ अमा जोंङो फिसिखायोमोन गोदोनिफ्रायनो बै दाउफोरजोंहाय माखासे जोंङो जायखौ जोंङो सुप होननानै बुंङो। बिदै रोसि खालामनानै बेखौहाय बानलु जे बानलुआ जोंङो ओ माबाखौ होनाय जायोमोन बांसिनै बानलु बोरदोन होननानै बुंङो जायखौ बे बानलु फिसा फिसाया बेखौ होयोब्ला बांसिनै मानो ओ थाब ओ खामानि होयो बिनि गुजुनाय गगा मोननाया थाब दबदायो होननानै जोंङो मिथिनो मोनो आरो दासिमहालागै जोंङो बेफोरखौ जोंङो गगामनाय गुजुनायावहाय जों बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो जोंङो बुंनो हाबावदि जेरै उनदुनो ओंखारनाय सदिस आमाइ मोननाय बेफोर आमाय मोननाय जनदिस बेमारफ्रावहाय जोङो बांसिनै दंफांनि बिगुर एबा दंफांनि रोदा एबा दंफांनि बेन्दों बेफोरखौ जोंङो गानहोनाय जायो जेरैहाय जोंङो आमाय मोनोब्ला जेरै ओ बेन्दोंनि जे बेन- मा होनो बेन्दों आरो लाइ द लाइ दलरनि बेनदों जों बेफोरखौहाय ज' फानजाबनानै आथिं बा आखाइयावहाय फाननानै लानानै गाननाय जायो बे बेफोर गानोब्ला जोंनि उनदुनो ओंखारनाय आरो जोंनि बे आमाय मोननायफ्रा स्रां थांङो एबा मोजां जायो होननानै जोंङो मिथियो। आरो जोंङो बांद्राय बेफोरबायदि खालामनानैबो मोजां जाथाराबाबा जों मा खालामो माखासे बै गंगार थाइसिब‌ रोदाया गंगार थाइसिब गंगा थाइसिब जा आरो बे नारें खागजिनि जे रोदा बेफोरखौहाय जोंङो गानहोनाय जायोमोन आरो बेफोरजोंनो बे बेफोरखौ गानहोनायनि गेजेरजों बे जनडेस बेरामफ्रा हामनायखौ जोंङो नुनो मोननाय जायो। आरो जोंङो बुंनो हाबायोदि नोंथां बे जोंनि मोदोमावहाय ओ माखासे सिथर बेरखांनानै थिफुनाय गाराय जानाय जोंङो बे बेफोरबायदि गाराय जानायखौ जोंङो नुनो मोनो जे बेफोरबायदि बेमार जायोब्ला जोंङो नोंथांङा मिथियाबो जानो हागौ बिफांनि मुंखौ जोंनि ओनसोलाव बेखौहाय ओ जाबख्रिं बिफां होननानै बुंनाय जायो बे जाबख्रिं बिफांखौहाय ए बिफांनि देनथाखौहाय गोदोना बा आखाइयावहाय गानहोनाय जायो अब्लाना बे थिफुनाय बेरामा मोजाङै रानो एबा हामनाय जायोमोन
नंगौ नोंथां आं औ बिदिबा आङो एसे फोरमायनोसै नामा नोंथां जोंनि ओनसोलावबो ओ बेफोरबायदि औ बेफोरबायदि मैगंफोर बा बेबायदि हाग्रानि आ बेफोर बोरि बिलाइफोरखौ लानानै बा रोदाफोरखौ जों माबोरै आ जोंनि गाव बायदिसिना नुजानाय बेरामफोराव जों माबोरै बाहायो बेखो आं एसे फोरमायनोसै नोंथां सिगाङावबो दा जों जे उदै सा साबा मानिया एसे मालाबा उदै साबा बा गेस जायो होनना बुङोना जोङो गैया जोंहा बेखौ जुदि नोंथाङा बे जोंहा दुब्लि फोथाराव मोननाय मानिमुनि बिलाइ बे मानिमुनि बिलाइखौ नोंथाङा खाना लाबोनानै जुदि नोंथाङा मोजां साफा खालामनानै जुदि बेखौ अरग्लिनानै जायो बा बेनि रसखौ बिदैखौ देनानै जुदि बिनि बिदैखौ लोङो उदै खालियाव लोंनांगोन आरोना नोंथां अब्ला जोंहा बे उदै उदैयाव जानाय जोंहा बे गेरगुर गारगार गाबनाय बा गेस जानाय होनना बुङो जोङो जायखौ औ बेयो हामो होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो हामारोबो आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जेब्ला जोंहा मालाबा मा जायो उदै सायोना जोंहा सानदुं गोसाफोर जाबा मानिया बोथोरा उदै साबोला मानिया जोंहा आ अब्लानिया जों बे सुमफ्रामनि बेे आ जोंहा बिलाइ गोरलै बे बिलाइ गोरलैखौ जोङो देनानै बेखौ लोंना होनांगौ बा बिनि बिदैखौ लोंना होनांगौ आरोना अब्लानिया उदै सानायाबो गायो आरोना आरो बेबायदिनो दं जेब्लाया नोंथां बे जों मालाबा एसे दुरबल बा जोङो लोरबां जायोना एसे लोरबां जानानै जुदि जोङो खर' ख'फोर गिदिंलाबायो एसे खर' गिदिंनाय बायदि मोनो अब्लानिया जोङो बे नारेंनि बिलाइ बे नारें बिलाइखौ जों सिफ सोनानै मोनामसुबाबो जोंहा एसे बे खर' गिदिंनायफोरा बा लोरबां जानाय बे खर'खौ लोरबां जानानै खर' गिदिंनाया एसे गानाय बादि मोनो होननानै फोथायनाय दं आरोना नोंथां बा गायोबो आरोना मोजांबो मोनो आरो बेबादिनो जोंहा बे मोननैसो दं जेरै जोङो हा जुदि आ बे खर' गिदिंबाय थायो जों जे जनदिस जादों होननानै जोङो फोथायो नालाय बे जुदि नोंथांनि बे मेगनफोरा गोमो जाबोनो हमो आरोना जनदिसा जनदिस माबा मानिया औ आरो गोमो मोदोमाबो गोमो जाबोयो एसे बियो मानि थाखाय जायो होमबा जोंहा बे जोंनि बे माबाया बिखाया लिभारा आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बे बिखाया माने जोंहा मोजां जाया आरो बे समाव गाज्रि जायो आरो बेखायनो जायो बेनि थाखाय मा खामबावमो माखासे सुबुंफ्रा फोथायनाय दं माने बे फिफांनि रोदानि बिलाइ गानो आ रोदानि बे बेदरखौ बे मोनसे फिफां दं आरोना मानबायनाय फिफां दङ बेखौ हाग्रायाव मोनो आरोना नोंथां औ बेखौ आंबो मुंखौ मोनथिला आं मुंखौ आं मुंखौ मोनथियाखै दायो ओ बेखौ आं बिदिनो मोनथियो जे बे हाग्रायाव थायो बेनि बेदर आरो। बे मानबायो बे रोदाया बेखौ हा हानना लाबोनानै ओमफ्राय बेखौ मोजाङै फिसा फिसा हानानै जों बेखौ माला गानो आरो मोदोमाव। ओमफ्राय जुदि नोंथांना बे जनडिसाथ बां द्राय जादोंबा मानेया बियो थाब थाबनो रानलांनो हमो आरोना बेबायदिनो मोननैसो फोथ थायनाय दं औ जेरै खिफि बेन्दोंनि रोदाखौबो गाननाय जायो आरो। आथें आखाइ बिदि खाना लानाय जायो आरो बेबायदिनो औ मालाबा जोंहा दुब्रि बिलाइ बे जोंनि दुब्रि बिलाइया हाग्रा दुब्रि बिलाइआ बे औ बे दुब्रि बिलाइजों जुदि नोंथाङा खर' गिदिंबाय थानाय मोनदों। बा जन्दिस जानाय बादि फोथायनाय मोनदों। अब्लानिया जोङो बेखौ दुब्रि बिलाइखौ लानानै थाव इसे होनानै दैजों खर'हा रुजुनानै माने ख बे मानसिनि खर' होनानै ज ओरै जुदि माने गुल फिदिंबाय थायो आरो जारिबाय थायो आरोना नोंथां अब्लानियावबो जोङो खारनायखौ मोनो बा जनदिस जा हामनायखौ बेफोरबायदिखौ फोथायनाय जायो आरो नोंथां आरो दंबावो बिदिनो जेरै नोंथां जोंहा मालाबा जों माबाफोर खामानि मावबाय थादों। थानायावहा जोंहा जुदि आखाइ बा जिखुनु मोनसे सिखा बौफ्लाङो बा औवानि रायदोंफोर नांनानै बौफ्लाङो अब्लानिया जोङो थाब बे दुब्रि बिलाइखौ लानानै सावफैनानै सावसोबनानै जों खुगायाव सावसोबनानै जों बेखौ होना लाबावो थैया थाबथानाय जों नुयो आरोना नोंथां आरो मोनसे बिलाइ दं। नोंथां जेरै जोंहा बे आखाइ आथिंफोर जिखुनु बौबा मानिया सिखाफोरजों बा जिखुनु बौलाबायबा जों बे बिक्रम बिलाइ होनना बुङो नोंथां बे गोजा जाहैबाय बिलाइआ जोंनि ओनसोलाव बेखौ बिक्रम बिलाइ होनना बुङो आरोना। बेखौ देनानै बे गोजा ओंखारो बेखौ देनानैबो जोङो बेखौ होना लाबा बा सिथाबना लाबा खाना लाबा मानिया जोंहा थैया थाब थायो आरोना। बेफोरबायदिबो जोंहा गोबां रोखोम खोमनि जोंनि दोरोङारि बा जोंनि मिथिंगायाव मोननाय जों बे बेफोरबायदि बेखौ मोननाय जायो आरोना नोंथां बिदिबा समा जाबाय नोंथां जोंहा
समा जाबाय नोंथां उननि समाव लोगो मोनफिनगोन। मोनफिनसिगोन दे नोंथां अ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां गोजोनबाय।